हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथां। नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ नोंथांजों आङो मोनसे ओ आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंखौ कल खालामनाय जादोंमोन। ओ नोंथाङा एसे सम दङब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे जोंनि बर' हारिनि जानाय लोंनायनि सायाव
उम
अब्ल आ आयदाया जाहैबाय जोंनि सावरायनो लानाय आयदाया जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि जानाय लोंनाय बा जोंनि ट्रेडिसनेल जानाय लोंनाय नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां‌।
औ नोंथां हागोन माने बर' ओ दोरोङारि बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै ना नोंथां।
औ नोंथां औ।
अब्ला बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय बुङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि दंना।
औ औ
औ गोबां रोखोमनि दं जेरै अनलाजों दाउ। बा नङाब्ला ओ सबायजों ओ दाउ बायदि रोखोमनि थास' खारै बेफोरबायदि होमबा होमबाथ नोंथां।
औ
होमब्ला बेनिनो ओ आं बेखौ लानोसै सबाइजों साम' बेफोरबायदिबो दङना।
औ नोंथां औ
जों साम' बेखौ फोरमायनो हायो नोंथाङा।
औ नोंथा
साम' होनोब्ला साम'खौथ' जोङो गोदोनि दिनावबाबो दा आथिखालावबाबो दैमा बिलो फुख्रि बेफोरबायदि जायगायाव थायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ
बायनानैबो मोननाय जायो बाजार गलाफ्राव अब्ला जोङो बाजार बा हमनो थांनानै बिलो बिलोमा फोरावबा ओ फुख्रि दंग' दैसा बेफोराव मोननो थाङो नालाय बेनि लाना फैबाय लाना फैनांगौ जायो। बा बायनानै लाना फैनांगौ जायो बेनिफ्राय मा होनो साफायै मोजाङै साखोन सिखोनै सुनानै
औ औ
ओ लाबोनायनि उनाव बेयावथ' गोबां मैला नांनानै थायो नालाय।
औ औ
ओ नांनानै थायो नालाय बेखौ साखोन सि सिखोन खालामनांगौ जायो बेनि थाखाय मोजां दैजों बा मोजां दै लानानै बेखौ गोब्रा ओ बेसाद लानानै जेनेबा मना बायदि रोखोमनि बेफोराव लानानै जायो अब्ला बेनि फिस्ला बिजाल नांनायखो बोरैबा फिस्ला जानाय मैलाफ्रा खारो आरोना
औ औ
बेनि थाखाय जोङो साखोन सिखोन खालामनांगौ जायो अब्ला बेखौ खालामखांनायनि उनाव ओ मा होनो बेखौ साम'नि बेयाव ओ माबा थायो नालाय होथेनानै थानाय मोनसे खलायाव थायो नालाय। बेखौ उननि जाय उनखै बेनि ओ उनखि दानस'नानै एसे मोजां खालामनानै लानांगौ जायोना। दाननानै लानांगौ जायो।
औ औ
बेजों लोगोसे जानो थाखाय मा खालामनांगौ जोंनो सबाय नांगौ जायो बा गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन ओंख्रिजोंबो जायो बेखौ संनानै जायो। अब्लाबो जों मानि सबाइजों जायो आरोना।
औ औ
अब्ला सबाइजों जानो थाखाय जोंनो सबाइनि गोनांथि दङ। सबाइखौ ओ मा होनो
दखान आरो आगोलनि दिनाव गोदो गोबांसिनानो माने आबाद मावोमोन सबाइ आबाद मावोमोन ना सबाइ आबाद मावनानै जोङो समाव माने मावनानै समावनो दिहुनोमोन गोबां गोबां सबाइ दियाव मोननायबो जायोमोन नालाय थोजासे अब्ला बे ओ सबाइखौ जोङो ओ दैयाव सोमना दोननानै हुख्रेमनानै ना दैयाव सोमनानै बेनि बिगाबखौ ओ गारनाय जायो आरोना
औ औ औ।
नानै लानाय जायो।
औ
बेनि उनाव बेखौ दैयाव सोमनानै एसे गुरै खालामनानै हुख्रेमना लानानै जेनेबा बेखौ जानो थाखाय मा होनो थियारि खालामना लानाय जायो
औ
हब्ला बेनि उनाव सबायजों साम'जों जाबायना सबायाइजों साम'जों मानो खारै संनाय जायोना।
औ नोंथां ओ
अब्ला खारैनि थाखाय आं खारैखौ माबायदि खालामो बेखौ खोन्थालांदो
औ नोंथां
अब्ला। खारै खालामनो थाखाय खारारिैयाथ' गोबां रोखोमनि दंफांफोरजों बा दंफां बा बेसर साख्रि बेसरनि बिगाबजोंबो खालामनाय जायो ब खारैखौ थालिरजोंबो बानायनाय जायो थालिरखौ बुङोब्लाथ' थालिरा गोरलैनिफ्राय बा देरनानै बेनि गुदिसिम माने गोनांथि आरोना
औ औ।
हायो जोङो लोगोसे थालिर फस्लाखौ जोङो मा खालामो फिसा फिसा हो खन्थिना लानानै
औ औ
फोराननो माने मानो होनबा थाब रानहोनो थाखाय गोरलैयै थाब रानहोनो थाखाय जों बेखौ फिसा फिसा ह खन्थेनानै लानाय जायो।
औ औ।
मादाखौ ना
औ
एसे गोबायै दाननानै सान्दुङाव थाब फोराननो थाखाय दाननानै लानाय जायो बेनि उनाव बेनि फोरानना लानानै बेखौ सावनानै बेनि हांगारखौ खारै महरै जोङो बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
फुनि बिफां थाराखौ बेफोरबायदिनो फिसायै गोबा गोबा दानना लानानै बेखौ सान्दुंङआव फोराननानै सावनानै बेनि हांग्राखौ खारै बानायो बेबायदिनो बिदिनो बेसरनि साख बेसर साख्लाखौबो बेफोरबायदिनो खालामो सावनानै बेनि हांगारखौ माने खारै बानायनाय जायो आरो बे हांगारखौ जोङो मा दैजों सरनानै बेनि ओमफ्राय खारैखौ दिहुननाय जायो अब्लानो बे खारैया जानो हानाय जायो ओमफ्राय ना?
औ औ।
अब्ला बेबायदिनो जा खारैयाबो जाबाय अब्ला जोंङो दा मा होन्दोंमोन सबायजों साम'जों जायो ना अब्ला बिदिनो माने संनायखौ नोंथाङा बुंलांनाय हागोन नामा माबायदि सङो नोंसोर आंङो माबायदि बानायदों बेखौथ' बुंबायानो। अब्ला नोंथांनियाव माबायदि माबायदि सङो जेनेबा नोंथाङा एसे फोरमायना होलांदों होमबा।
औ नोंथां ओ आंहाथ' ओ ओंख्रि संनायनि बारा ओ नलेज गैया नालाय आं बेखौ एसे साइदआव दोनथ'नानै आंङो जोंनि दोरोङारि ओ मैगं थाइगं बेफोरनि बागै एसे बुंलांनो सान्दों नोंथां ओ जोंनि दोरोङारि मैगं थाइगं बा जा जानाय लोंनाय होनोब्ला जोंङो गिबियावनो बुंनांगोन जों नोंथाङा बुंनाय बायदि जेरै अनलाखारि ओ सबायजों सबायजों दाउ बा सबायजों साम' बा जोंनि ओ सरलेंजों सेंना आरो नाफाम बेफोरो जोंनि दोरोङारि गा ब थिग बेफोर जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनाय।
उम।
बेनि अनगायैबो ओ गोबां जानाय लोंनाय दङ बेफोर जाबाय ओ जेरै लाइ लाफा दुन्दि या पालें बेफोरबायदिनो गोबां आलदा आलदा रोखोमनि जानाय लोंनाय दङ ओ जाय गुबुन गुबुन बोथोराव गुबुन गुबुन जायो। बेफोरबायदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंङो ओ मोनसे जोंनि जानाय लोंनाय होनोब्ला जोंङो ओ अनला खारिजों ओ अनला खारिजों दाउ अनला खारिजों दाउ बेफोरबायदिनो ओ मा होनो बेखौ औवा औवा
औवा जों अनला
औवा मेवाइजों अनला बेफोरबायदिनो ओ आं औवाजों अनलानि बागै नोंथांनो एसे फोरमायना होलांनो सानदों। ओ औवाजों अनला संनाय होनोब्ला नोंथां जों बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जों जोनोम जानायनिफ्रायनो मोनजाबोदो होननांगोन नोंथां ओ
औवाजों सं अनलाखौ माबोरै सङो होनोब्ला जोंङो गिबियावनो ओ औवा मेवाइ बा औवा बुरखानि मेवाइखौ जोंङो बा औवा मेवानि गोरलै ओंखारनाय फेंखाखौ जोंङो ओ दानना लाबोनानै
उम।
दानना लाबोनानै बेखौ जोंङो ओ जिरनाय जायो जिरखांनानै बेखौ जोंङो ओ बरियासे न'आव लाबोनानै बेखौ जोंङो खुन्थे खुन्थे हाख्लिनानै बा जोंङो जोंनि नांगौ जखानि हाग्लिनानै जोंङो बेखौ बरियासे लानाय जायो। आरो बेखौ लाना लानानै जोंङो बरियासे सुनाय जायो। सुखांनायनि उनाव जोंङो अनलाखौ अनलाखौ मा मारै बानायो होनोब्ला जोंङो
औ।
ओ। बेयावनो जोङो अनला जाय माइरंखौ संगोन। बा जों दा माइरंजों अनला बानायगोन बेखौ जोङो गिबियावनो सोमग्रोना लागोन। सोमग्रोना लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ गोदोथ' जोङो बांसिनानो नुदोंमोन थबसि बा जों देग्रा मुवा गाहेन बायदिसिना बेफोरजों जोङो ओ अनलानि औ। लानि माइंखौ देयोमोन बेनिफ्राय जोङो ओ गिबियावनो ओ बै ओ औवा मेवाइनि जा हाना लानाय जोंनि बेखौ एवफ्रामना लानाय जायो आलादा-आलादा जायगायाव आलदा- आलदा रोखोमै बानायो। नाथाय जोंनिथिं बेखौ गिबियावनो एवफ्रानना लानाय जायो। एवफ्रानना लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ फारसे साइड जा दोननो फारसे साइड जा दोननानै जोङो अनलाखौ गिबियावनो जोङो दै दैखौ ग्लब-ग्लब फुदुंग्रोगोन अनला संनो थाखाय। फुदुंखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ जा जोंनि अनला-अनलाखौ जोङो बा जोंनि जा माइरं देनाय गुन्दै बेखौ जोङो ओ आखाइयाव लानानै फ्रि-फ्रि-फ्रि-फ्रि सारना होनाय जायो सोरगिदिं। ओ जाहाथे जोंनि मैगङा ओ सिथाबा बा लद्रा-लद्रा जाया बेफोर औ गथाखाया औ बेफोरबायदिनि थाखाय जोङो फ्रि-फ्रि सारना होनाय जायो। बेफोरावनो जोङो ओ बेनि उनाव जोङो बेखौ बरियासे गोद गोदौ होनानै जोङो ओ औवा मेवाइखौ जोङो बेयाव लुनानै होनाय जायो। बेफोरबायदिनो जोङो ओ औवाजों अनला बेफोरखौ जोङो संनानै मोननो हायो आरो जोङो औवाजों अनला होनाय लोगो-लोगोनो जोङो बेयाव जोङो बायदिसिना रोखोमनि ओ गोथाव जानाय मुवा गोथाव जानाय मस्ला मस्लि। जेरै- ओ हाइजें बेफोरबायदिनो दुन्दिया ओ जिरा बेफोरबायदि गोबां मस्ला होनानै जोङो बेयाव सङोबोला जोङो गोथावसिन मोनो आरो मोदोमनाय मोदोमनायसिन मोनो। बेयावनो जोङो ओ
लकेल दाउ थाफायोब्ला जोङो ओ जानायाव आरोबाव गोथावसिन मोनसिनो आरो। बेफोरबायदिनो जोंनि ओ बर' हारिनि जानाय लोंनाय बा जोंनि जा जानाय लोंनाय बेयो बांसिनानो आरो मिथिंगानिफ्राय मोननाय। जेरै जोङो ओ थरं फुल ओ जोंनिथिं धरं फुल बुङो खिफिफादरि बेफोरबायदिनो गोबां जोंनि ओ मिथिंगायाव मोननाय ओ जा जोंनि मैगं थाइगं बेफोरखौबो जोङो बर' बा जों सुबुंफोरा बांसिनै जायो। आरो बेफोरो जोंनि देहानि थाखायबो गोबां रोखोमनि ओ मोजां औ मोजां गोग्गो आरो मेडिसिन बेफोर मोनसे मेडिसिन होनजायो जे जेबो जोंनि देहानि थाखाय खहा खालामो। जेरै जोङो बुंनांगोन ओ धरं फुल। बेफोरबायदिनो सिंग्रि मिखि होननाय बेफोरबायदिनो ओ मानिमुनि। बेफोरबायदिनो गोबां गोबां जोंनि मिथिंगायाव मोननाय बा जोंनि दुब्रि बारियाव मोननाय जों बेफोरखौबो लोगोसे जायो। आरो जोङो बेफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहायारि ओ थासारिया गोग्गो आरो जों राफोद मोजाङै थायो आरो।
औ
बेनिफ्राय जोङो ओ दानि जुगाव नुनो मोनोदि जोङो ओ जोंनि जा आबाद फोथार बेफोराव जोङो जोंनि जानाय लोंनाय बेफोराव जोङो गोबां ओ रासायनारि मुलि बाहायनानै जोङो ओ बेफोरखौ फाननाय बा जानाय न नुनो मोनदों नाथाय जोङो बेफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहायारि आरो जोंनि गोसोआ बेफोरो दुरबल जायो। ओ जों गोबां सुबुंफोरखौनो नुबोदों जे ओ साननै सानथाम बा जों जाय मैगं थाइगङा ओ गोबाव सम नांगौ जाय गोबाव समहालागै ओ माबानो थाखाय ओ जा जानो हानाय बेफोरबायदि जानो थाखाय गोबाव सम नांगौ जायो नाथाय जोङो दानि जुगाव ओ नुनो मोनो जे जोङो रासायनारि आबाद ओ रासायनारि मुलि बाहायनानै जों बेखौ ओ माहासे माहानैैनि उनाव मोनजागौजोङो सप्तासे सप्तानैनि गेजेरावनो बेखौ दिहुननाय जायो आरो दिहुननानै जोङो बे गावनि मुलाम्फानि थाखाय बेफोरखौ जोङो बाजारफोराव फानो नाथाय बे फोरो जोंनि थाखाय गोबां ओ खहा गोनां आरो जों देहानि थाखाय बेयो जोबोर गाज्रि होननानै जों बुंनांगोन। ओ मानोना जोङो बेफोरबायदि ओ मुलि होनाय ओंख्रिफोरखौ बा मैगंफोरखौ जाबाय थायोब्ला जोंनि देहाया लोरबां आरो दुरबल जायो आरो जोङो बेफोरबायदिनो गोबां सिनाय मोनै बेराम बेफोराव गोनां जायो बा जोङो बेफोराव औ बेफोराव जोङो ओ थांनो गोनां जायो आरो नों नोंथां अब्ला नोंथां औ औ नोंथां औ बेफोरो जोंनि थाखाय गोबां गाज्रि आरो नोंथां नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो सानदों नामा बेफोरनि बागै एसे फोरमायबावनो
माने बिदिनो माने गो गोदोनि दिनाव बेफोरबायदिखौ जायोमोना मानो होनबा बेफोर जाबाय गासैबो मिथिंगायारि ओ मै जेबो ओ रायनारि हासार गैयै बा आथिखालनि बायदि रासायनारि हासार गैयै मिथिंगायारि जोंनि। मिथिंगाजों माने फैफानाय मैगं आर ना गोथां मैगं। जायबाय देहा खौ जेबो खहा खालामा मानो होनबा बेयाव जेबो ओ मा होनो रासायनारि हासार बा बायदि रोखोमनि बिस गोनां बेसाद नांफादेरनानै थानाय नङा मानो होनबा मिथिंगा जेबो बिस गोनां बेसाद थाफाया फैफाया
औ औ
बेबायदिनो माने ओ आथिखालावथ' गोबां सोलायबाय नङा होमबा गासैबो मैगंनो जा फिथाइ सामथाइ गासैबो
औ
उम मा होनो रासायनारि बा हासारफोरजों अ बानो बानायनाय आरोना
औ नोंथां औ औ
बेनि थाखायनो माने गोबां ओ आथिखालाव माने गोबां बेरामजों जों मानसिफोरा भुगिनांगौ जायो माने गाब्र'नांगौ जानानै थायो आरोना
औ नोंथां औ अब्ला